औ नोंथां।
ना नोंथां। आंङो नोंथांजों औ खोनादों।
औ।
आंङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनि होननानै हरदोंमोन।
ओ खोनायाखै नोंथां?
खोनाबाय थादों नोंथां।
अ अ।
औ। मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरदोंमोन आंङो सावरायनो हागोनना नोंथां?
औ हागोन नोंथांनि रायज्लायनाया जोबोद लासै फैदों एसे गोसा रायज्लायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां औ ओ माने जोंङो इन्दि ए एम्फौ फिसिनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनि
खोनायाखै नोंथां?
इन्दि एम्फौ ओ फिसिनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनि,।
औ औ।
औ जेरैहाय ओ आंनो एसे बुंग्रोनि जेरै इन्दि जि दानाय होनोब्लास' दोंङो गिबियावनो इन्दि फिथोबनिफ्राय हुनदों लुनानै मान माने जि दानायखौ बुजिखायो नंङा होनबा?
औ।
बेनिफ्राय बे इन्दि फिथोबखौ माने मोननांगौब्ला जोंङो इन्दि एम्फौ फिसिनानैसो माने दिहुननो नांगौ आरो। इन्दि फिथोबखौ मोननो थाखाय इन्दि एम्फौ फिसिनाय ओ आदबखौ जोंङो सोंदोङै माने सावरायनांगोन नंङा होनबा? जेरैहाय जोंङो इन्दि ओ जो इन्दि जाय माने जु इन्दि एम्फौआ ओ बेखौ दहमगासेयावनो बियो बिदै दैयो होननानै बुंङोमोन आरोना गोदो। आबै आ-आबैमोननि खुगानिफ्राय माने जोंङो खोनानो मोनोमोन जेरै आरो बे इन्दि एम्फौआ जेब्ला दा सिखिरि माने सिखिरि जायोनो आरोना बे इन्दि फिथोब माने एम्फौनिफ्रायनो सिखिरिबो जायो होननानै बुंङो। माने ओ बे ए जाय ज जु इन्दि एम्फौआ माने द माने जे बि बिदै दैयोबा माने उनाव हाय बिनो माने सिखिरि जानानै बिरलाङो बेबायदि होननानै बुङोमोन आरो। बिदि खोनानो मोनदों औ। बे जेब्ला थिखिरि फिथोबनिफ्राय माने बायजोआव ओंखारबो यो बै समाव जोला सिखिरिजों माने गोरोबलायनाय गोरोबलायो आरोना जो सिखिरिया बिनिफ्राय बिदै दैयो होननानै मिथियो। माने खोनानो मोनदों ओमफ्राय बिदै दैनाय समाव ओ रासो एबा गुबुन मुवाफोर दिन्दां खानानै बेयावनो माने बिदै दै ओइनो थाखाय दोनो आरो।
औ जेरै हासिब गोरान होनो न'
औ, औ औ नंगौ बेनि उनाव ओ सिख्रिया जेब्ला थुब्रा थुब्रा बिदै दैनानै ओ माने दोननायखौ माने बुथुमो आरोना बुथुमनानै माने औ ओ माने जि बबेबा मोनसे जियाव माने खाथाबनानै दोनो आरो ना। औ
जियावबा हासिबाव दैहोगोरनाय जायो आरोखि ना।
उनावहाय आ बियो गावनि समाव माने ओ सम बाय दिसो माने बिदैनिफ्राय मोनसे समाव एम्फौ जानानै ओंखारो आरोना। बि दै निफ्राय ओमफ्राय गोरलै एम्फो खौ जोथोन खालामना इन्दि बिलाइ गोरलै ओ जाहोनानै दोन नांगौ जायो। ओमफ्राय संग्रायाव दोननानै बिलाइ गोरलै जाहोना ए माने फेदे देरनाय गिदिर ओ बे माने ओ फेदेरनांगौ जायो बेबायदि उनावहाय बे बायदिनो माने सानद' एबा सान स्नि जानायनि उनाव फिथोब ओ थोबनो जायगा नायगिरनानै नायगिरनायखौ जोङो नुयो आरो बेनि उनाव एम्फौमोन बेनिफ्रायनो एम्फौ मोननाय जायो आरोना। बै समाव एम्फौखो आखाइयाव लानानै लासै लासै समावना माने खोमा खाथियाव स्रब स्रब होननाय सोदोब खोनायोनो आरोना अब्ला ओ अ अब्ला माने बिखौ लोखा लोखना बिलाइ एबा थालिर बिलाइ आय गोरान नङाबा खान्थाल दा ओ दालाइ दाननानै माने खाथुमना एम्फौ गोमोनखौ हमनानै दोननांगौ जायो आरोना। बै समाव आदार जानायखौ नागारोनो बे माने इन्दि एम्फौआ होमबा ओ नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होदो ओ इन्दि एम्फौ फिसिनायनि सोमोन्दै माबाफोर मिथियोबा औ
नोंथाङा जोबोद मोजाङैनो गावनि मोनदां थिजों ओं फोरमायलांबाय औ माबोरै फियो आरो माबोरै ओंखारो नोंथाङा जोबोद मोजाङैनो फोरमायलांदों। ओ आंबो एसे ओ रोंबाबो रोङाबाबो एसे फोरमायलांनोसै ओ नोंथाङाथ' बुंग्रोदों ओ जोङो इन्दि एम्फौ एम्फौखौ मोननो थाखाय जोङो ओ सिखिरि नांग्रोगौ नङा होनब्ला
औ औ
बे सिखिरिखौ जोङो एम्फौ फिथोबनिफ्राय मोननाय जायो नङा होमब्ला?
औ नोंगौ
बे ओ फिथोबनिफ्राय जोङो ओ, ओ बिजिजों सुनानै बा खब्लंनानै जोङो माला बायदि लारि लारि सुनानै जोङो दोननायखौ नुनो मोनो, नङा होनब्ला। ओ जाहाथे बे सिखिरिया दायो सिखिरिनि महर लानानै हारसिनो ओंखारनो हायो बिनि थाखाय जोङो ओ माला सुनानै दोननाय जायो। नङा होनब्ला
औ नों
औ बिनिफ्राय जोङो सिखिरि महर मोनोब्ला जोङो ओ नोंथाङानो दहाय बुंलांदों ओ ओम जोला आरो जो मानैजोंहायो ओ गोरोबलायनानै ओ बिब्दिनो ओ बि दै देयो होननानै नङा होनब्ला ओं बिसोरो बिदै खौहायो माने जेनेबा जोंनि थाखाय बोखानो मोजां जानायनि थाखाय गोदोहाय हासिबखौनो जोङो हा सिबावनो बाहोनानै बिदै दैेहोनायखौ नुनो मोनोमोन नङा होनब्ला। नाथाय जोङो दानि जुगावहायो गुबुन गुबुन रोखोमफोरावहायनो ओ बिदै दैहोलाबायो ओ जिफोराव होमबा जिफोराव बाहोनानै बा जानला मोनला गोदाव सोराव बिरलाबायनानै बिसोर बिदै दैनायखौ जोङो एन्जुरफोराव बिरलाबायनानै बा बहा हाबा बहाबा बिरलाबायनानै जोङो बिदै दैेनायखौ नुनो मोनसै नङा होनब्ला
औ औ
बिदिनो ओ बिदै दैखांनानै बेखौहायो बोखारनानै लेखा बिलाइयावहायो जमा दोननायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होनब्ला ओ बिनि फ्राय जोङो लेखा बिलाइयावहायो जेब्ला खोबनानै दोनो अब्ला बियो ओ बे बिदैनिफ्राय माने बिनि बिदैया फिसा फिसानो जोबोद बुरजा जायो आरो
औ औ औ
बे मासे मासे ओंखारगोन आरो बिसोरो ओ बिब्दिनो बे फिसा फिसा बिदैनिफ्राय ओ गोरलै गोरलै महरनि एम्फौआ ओंखारबोनायखौ जोङो नुनो मोनो। बिनिफ्राय जोङो बिसोर ओ गोरा बिलाइ जानो हाया नङा होनब्ला बिनि थाखायनो जोङो ओ गोरलै खिलिनाय माने ओ गोरलैथार बिलाइ खौहायो इन्दि बिलाइ होनो जायखौ
औ औ इन्दि बिलाइखौ लाबोनाय जायो औ
बेखौहाय जोङो बिजौखौ खेबस'नानै जोङो बे एम्फौ गोरलैनो होनाय जायो नङा होनब्ला ओ बेनिफ्राय जोङो ओ लेखायावनो ओ बेखौहाय खोबनानै दोनथ'फिननो हायो बेनिफ्राय उनावहायो एसे गिदिर जाहांबोब्ला बिनिफाय एसे बिलाइखौ गिदिर गिदिर होनानै ओ जेब्ला बिनि महरा गु फुर जायो अब्ला बिनिफ्राय बिलाय गोरा गोरा होनानै जोङो होनायखौ नुनो मोनबोयो नङा होनब्ला ओ बेनिफ्राय जोङो बेखौहायो सानद्रिफोरावहायो
सानद्रिफोरनिफ्राय दोननाय नुयो ओ सानद्रिफोर बा बायदिसिना जेंगाय बेफोरबायदि जेनेबा गुवार बुस्थुआव आरो बेयो बुरजा जाबाय नालाय ओ बेनिफ्राय जोङो ओम बिलाइखौथ' एसे गोराखौनो होखानाय जाबाय नालाय बिनिफ्राय उनाव ओ गुफुर जाजोबखांथारबा ओ जोङो बिनि थाखाय दान्दा आलायनांगौ जायो नङा होन
औ औ
ओ जायखौ जोङो थाखोथाम थाखो ब्रै ओ बा थाखोनै बिदिफोर होना एम्फौ बुरजानिसो खोथा जाबाय नालाय जोङो बेफोरबायदिनो दान्दा होनो हायो आरो
औ ओमफ्राय इयावहाय बिलाइफोरखौ बे इन्दि बिलाइखौ खानानै होयो नङा होनबा औ
एम्फौआ जेब्ला ओ दान्दायाव आलाय जानाय महर जायो अब्ला जोङो बिलाइखौ गोराखौ नांथारगौ आरो खि जोङो गोरलैखौ होबा जानाय नङा गोरलैखौ होबा थाय बिसोरो माने लोरलाव जाफिनजोबो नङा होनब्ला?
औ नंगौ।
जोङो एम्फौनि थाखाय जोङो इन्दि बिलाइखौल' नङा गुबुन गुबुन रोखोमनि बिलाइखौबो होनायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होनब्ला?
औ नंगौ।
ओय ओ खारं बिलाइ गाम्बारि बिलाइ ओ बेफोरबायदि बिलाइखौ जोङो होनायखौ नुनो मोनो। नङा होनब्ला औ बेनिफ्राय जोङो मोनबाथाय ओ माने बे एम्फौआ मोनबाथाय जोङो ओ मोननाया माबायदि बेखौ सिनायनो थाखाय जोङो खोमायाव खोनासंयो न नङा होनब्ला बा बिनि महराव नायनानै जोङो सिनायो। बेनिफ्राय जोङो बेखौहाय एक्सट्रा आलादा ओ थालेर बिलाइ बा मोखोना बिलाइ बा उ गुबुन गुबुन दंफांनि बिलाइफोराव जोङो ओ होनाय जायो नङा होनब्ला जाहाथे बियो फिथोब थोबथों होननानै ओ बेनिफ्राय जोङो बे फिथोब खो फिथोबनिफ्राय जेब्ला फिथोब महर लायो अब्ला जोङो बे बिलाइनिफ्राय थालेर बिलाइफोरनिफ्राय जोङो बे फिथोबखौ बोखानानै जिरनानै बेखौनो जानो हायो आरोखि नङा होनब्ला?
दिनो लाथा एम्फौ जायो आरोना न
औ जा ओ जानानै ओ जोङो बिनि उनावहाय बे फिथोबखौनो इन्दि लुनायखौ नुनो मोनो नङा होनब्ला? खुन्दुं दिरुनाय इन्दि लुनाय बेखौ नुनो मोनो आरोखि जोङो। औ नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोन
औ औ होनबा दोनथ'दोनिसै नामा नोंथां? औ औ ओमबा जोङो दिनै इन्दि इन्दि फिथोब माबायदि ओ माने जायो नङा आरो माने इन्दि एम्फौ खौ माने फिसिनायनि सोमोन्दै जों गोबांखिनि मिथिनो मोनबाय नङा होनबा? ओमबा जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोननोसै‌ ओज
गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ औ नोंथां गोजोन्नाय थाबाय।